हेलौ। हेलौ।
अ खोनादों। आंनिखौ खोनादोंना मोजां?
औ औ औ औ खोनाफैबाय दासो।
खोनादों? नों बे खाथियाव लानाय दा आङो ओंखाम संनायनि एसे लाहार-फाहार खालामदों मोनाबिलिनि।
मोनाबिलि ना औ।
मोनाबिलिनि ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार-फाहार खालामदों। नो थास' आथिंजों मै था दालि संनो नागिरदों। नों संबाय?
गोथाव मोनसे नों संबाय? नों संबाय?
संथ'वाखै नै संथ'वाखै। दाहायसो संगोन जोङो एसे लेट जायो जोंहानिया। दामानि थ' मावाखै आं जेबो ओरैनो दंथ'यो दा। जेबो मावाखै ओरैनो दंथ'यो।
उनाव बेकग्राउनाव माबाफोर सावन खोनादों नामा? बेकग्राउनाव सावन खोनायाखैना?
ओहो खोनायाखै। आंनिखौलाय?
औ जेबो खोनायाखै दायोसो एसे खोनादों माबा माबि बिदि
औ औ ओमफ्राय जोंना खामानि मावाखै मावाखै जेबो
औ
खोनाहैदों ना?
खोनादों दे खोनादों
अ दाया मामोनलाय?
द्रेसनि सायाव ट्राडिसेनेल ड्रेसनि सायाव
ट्राडिसेनल द्रेसखौनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय ना दोरोङारि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि अ दा आं नोंथांनाव सोंग्रोनोसै औ दोरोङारि बर'नि गान्नाय जोमनाय होनोब्ला मा मा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
बे जागोन जोंहा गिबियावनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि दख'ना जि गानो हिनजावफोर फोर बे दख'नाखौ बुजायगोन आरो बेनि उनाव हौवाफोरनि गाननाय गामसा ट्रेडिसनेल बेबो आर'नाइ आर'नाइ जोङ मान बावनायाव बाहायो
ओं
बि जागोन जों ट्रेडिसनेलाव गैया आरो ओमफ्रायो बे बे दख'नाफोराव माखासे आगरफोर आगर फोर होनानै दख'नाखौ समायना खालामो खालामनाय जायो दा आगरफोरनि सोमोन्दै नों एसे मिथियो नामा?
अ आगरफोरनि होननानै बुङोब्लाथ' ना
आगरनि मुंफोर मा मिथियो?
औ -औ -औ बर'फोरा आगरफोरखौ एरखाङोमोन बेफोरो आगरनि मुङानो जाबाय आं बांद्राय गोसोआव गैजोबा आङो जेसेबां गोसोआव दङ बेफोरखौ बुंनोसै आर'नाइ- आर'नाइ माबायावहाय औ हाजो आगर दङ ओमफ्राय फारौ मेगन होननाय दङ औ
औ खोनादों
फारौ मेगन फारौ मेगन नाय दङ हाजो आगर दङ बेबायदिनो आगर फिसा आगर गिदिर बेबायदि
आगर गुबै
मोनबोदोंमोन दा बुजोबनो औ दायो गोसोआव फैजोबासै आङो बेखौ
अ बेबायदिनो मोननैसो आगर दंबावो थाइगिर बिबार-थाइगिर बिबार, बोग्रि बिबार, बाक्सु आगर बेबायदि आगर आरो बिबारफोरनि सिंग्रि आगर दिंखिया बिबार उम माखासे मकरदमा आगर मकरदमा आगर
उम - उम
उमफ्राय दावराय आगर
दावराय आगर औ आं एसे सिग्रोनथि जानानै होननि थाखाय बुंजोबासै आऔ
अ बैफोर आगर आगरानो जोंनि ट्रेडिसनेल आरो गोदोहाय गोदोनिफ्रायनो बे आगर खौनो दानानै दख'नाफोरखौ बर' आइजोफोरा एरनानै समायना- रमायना गानोमोन गावनो दानानै गावनि आखाइजों गाब गानानै
औ-औ
दानि दिनाव बेफोरखौ नुनाय जालिया ना
दानि दिनावहाय बेफोर गैला मानो होनना बुङोब्ला दानि दिनावहाय ओ ओ साल खुन्था बा माबाजों कारजों जानाय ओ दख दख'ना फास्रा बेफोरबायदि खौ दानाय जाला बेजों लोगोसे ओ आजिखालि खुन्दुावनो माखासे ओ गाबफोरखौ मोनफाखायोना इन्डास्ट्रि जेनेबा ओ मा होनो उद दगनिफ्राय दिहुननाय जायफोर
उम उम
खालार मोनफ्रांबा गान- गोनांखा बेखायनो बेफोरबायदि आ समावबो एसे गेजेरावबो माबा खालामनाय खालामोन आरोखि मा होनो गोनि बे गोदोनि बायदि दोरोङारि बै मिथिंगायानि माखासे रंखौ गाब गाहोनाय बा गाब गाहोनाया जालियामोन आरो खि दा दाथ नै आरो थातजों दानायबो जाखाला बेजों लोगोसे अ औ बेयाव जायखौ आ बर सुबुंफ्रा दायो बेसे गो मनसायो होननाय फ जादों दा सोलायबोनाय जाबोगासिनो आरो ना मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो माखासे दुरुंरि आं- गफ्राबो गोमालांनो हमबाय दा गोदोन गोदान जा बेफारनि दिहुन्नाय जायो आरो
दा गोदान गोदान डिजाइनफोर खोनादों गोदान गोदान डिजाइन होनबा दाथ ब्रेन्द ओंखारदों ब्रेन्ड फोरनि सोमोन्दै दा ब्रेन्ड फोरनि सोमोन्दै नों मोननैसो बुंनो हागोन नामा नों मा मा ब्रेन्ड मोनथियो बिसोरनि ब्रेन्डआव कुवालिटिफोरा माबाय
औ आं सरासनस नागेरनाय जायाखै थेवब्लाबो आं सा
ससियेल मिडया नि थ्रुयै जों
आ जाखा- खांफु होन औ जाखांफु एस एक्ट्रिस होनांगोन फावखुंग्रि जायखौ होनो फुजि बसुमतारी बिथाङा गावनि औ गावनि मोनसे ब्रेन्ड बानायना लादों बेनो जाबाय बिबार बे बिबार ब्रेनखौ मानसिफ्रा गोबाङै गोबाङैनो अनसायसोगारदों ससियेल मि गोबांयै
उम
गान्दों बेजों लोगोसे आरो आं बर सावथुननिनो सासे जाखांफु फावखुंग्रिबावमोन बेबो गेमस्रि बिथाङाबो माबा मोनसे आ वइभिं खालामनानै मोनसे ब्रेन्द औ वइभिं दि उइभिं बानायनानै गावनि नआवनो अ बायदिसि- सान्दि गैला गैनाया औ औ बि सोर? दा बरथमान ओमफ्राय खिन्थु आं दख'नाफोरनिेजेराव मिथिबायना खोनादों ना?
औ खोनागासिनो दे बुंबाय था
अ बै लरेस ना लरेन्स होनो लरेस ना?
ओ गोदोनि
औ गोदोनि गोदोनि लरेन्सनि दानाय दख ककनाखौ आं दासिमाव साबसिन मोजां मोनो आरोना। दासिमाव बे माबाया बे दिहुन बे दिहुनथाया दंना गैला आसिला खिन्थु दङब्ला सोरखौबा सोरखौबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाखाय नुयो आरो ना दासिमबो जोबोद समायना नुयो सोरबा सोरबा? बर' सिख्लाफोरखौ गानबाथाय समाय आरो आंनि फेभरेट होनना बुंनांगोन बेखौ।
दाबो बेखौ दिहुननाय जायो जायगा जायगा बेखौ दिहुनो दाबो। आखाइजों दायाब्लाबोनजों मेसिनजोंनो दानानै दिहुनो बेखौ जेरैहाय क'क्राझारफ्राव क'क्राझारफ्राव दिहुनो बेखौ दाबो क'क्राझार ओरै सेरफांगुरि बेफोरथिं दाबो दिहुनो बे दख'नाखौ।
अ जोबोद मोजां बेथ' ओमफ्राय दख'नाथ बिदन ना मा होनो बेखौ मोजां नुयो आरो? ना औ दखनाार बिदन ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला गासिबो बर'नि दख'नाफोरा बिराद समायना समायनागोजा दे। ओमफ्राय गुबुन हारिफ्राबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बर' दख'नाखौ ओ नुयोब्ला जोबोद अनसायो बिसोरबो ओ सोरबा सोरबा इउनिभारसिटि कलेजफ्राव फरायनाय गुबुन जाथिनि सुबुंफ्रा बिसोरबो माब्लाबा माब्लाबा बर' ओ बर' फरायसा बा बर' हिन्जावसा फराय ओ बर' हिनजावसा ओ फरायसाफोरजों लोगो नांनानै बा जेनेबा बिनि ड्रेसखौनो गानग्रा जोमग्राखौ लाथ'नानै गाननानै पस्ट होनाय नुलाबायो आरो ना ससियेल मेडियायाव।
ससेल मेडियायाव फट' सेयार खालाम बेनि उनाव रिल्सफोर बानायनानै हगारो ना?
रि-रिल्सफोर बानायनानै हगारो आरो बेजों लो लोगोसे आरोबाव गोबां मानसिफ्रानो लायो।
औ दाना बर'नि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सं
औ औ बांसिन अनसायो बिसोरो टाउन सहर बहाबा थानाय मानाय औ बिसोरसो लाबथिंबाय थायो जोंनि बर' मानसिफ्रा बांद्राय लाबथिङा बेफोरखौ
गावनि गावनि
बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव। ओ मा होनना बुंगोन बेखौ हारिमु हारिमुनि मोनसे माबा
गोग्गाथाव बाथ्रा आरो गोग्गा
औ गोग्गाथावबो औ गोग्गाथाव आरो मोनसे मा होनना बुङो अनसायजानाय होननाबो बुंनांगोन।
अनसायजानाय जोंनि हाब हाबाफोराव गाननाय दख'ना दोङो हाबायाव जोंना दाथ' मरदान गानो, गोदो दख'ना थावसि नङाबा हाबा जायामोन नङा होमबा?
अ आजिखालि दख'ना थावसिजों हाबा जायोना जालालै?
थायो जायो हाबा हाब हाबा दाननायखिनियाव दख'ना थावसिखौ गानो गेजेर गेजेर नुयोथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
अ।
जायगा लानानै जायगा गानो जायगा लानानै जायगा आगर गर गुबै गोमो गानो। नो आगर गिदिर गिदिर थानाय जिबार आगर बे मखर दङ मा आगरफोर, थानायखौ गानो आरो
औ औ गाननांगौ बेफोरखौ आंनिबाथ' गान्दो ओ ओमफ्राय अखानायै रिसेपसनावहाय नोङो बेलेग डिजाइननि दख'नाखौ गानोबा गानदो आरो बेफोरबायदि खालामनो हायो।
बेब दाना बेबायदिनो सोलिगासिनो औ दाथ' बेबायदि सोलि गासिनो नङा होमबा?
आजिखालि हाबाया सानसेयावबो जायो आरोना ओ जैग' होनावै बा बाथौआव जेनेबा हाबा होनाय बेफोरबायदि थायोना बे समावहाय नोङो जैग' होनाय बा ओ बाथौजों बाथौ धोरोमनि खान्थिजों जेनेबा हाबा होनाय, बा जुलि होनाय ओ बे जुलि होखांनायनि उनावहाय आरामसे रिसिपसन बा मा होनना बुंगोन,
बोरलानाय नै जिरायनाय जायोना? बोर लानो थाखाय बोर मोननो थाखाय बे समावहाय आरामसे माबा खालाम, आरो ना डिजाइन गोनां दखनाफोरखौ गाननो हायो,
दानाथ' गोबां डिजाइन बानायनानै गानो नङा ओनबा दखनाखौ दा अनजिमानि अनजिमानि बि अनिथा अनजिमा डिजाइन दंना? अनजिमा।
अ
बांद्राय खोनायाखै,
मिथिबायना?
औ औ
ओ